हेल' औ खोनाबायना औ ओ जों होनबा दायो मानि जोंनि दैलि लाइफ स्टाइल बा जोंनि बर'फोरनि लाइफ स्टाइल बिनि सायाव सावरायसै नामा
औ जायो सावराय जायो
औ औ ओ दे होमबा ओ
नोंथाङानो बुंग्रोदो होमबा एसे
औ दे दे औ औ ओ जोंनि लाइफ स्टाइल मानि जोंनि मानि सामफ्रोम नि जिउ खुंनाय जों माब्रै जिउ खुङो जों बेखौनो बुजियो जाहैबाय जोंनि लाइफ स्टाइल दा जोंनि बा जों बु ओ आं बुंनोसै माने जोंनि बर'फोरनि लाइफ स्टाइलखौनो आं बुंनोसै माने दैलि लाइफ स्टाइल मानि माबोरै जिउ खुंनानै थायो ओ जों माने जोंनि बर'फ्रा ट्राइबेल हिसाबै बै माने जों बांसिन गामियावनो थायो माने गामिनि जिउ जिउ खुंनाया माने टाउन सहरफोरनिफ्राय आ आलदा रोखोमनि जायो आरोखि माने गामियाव बांसिन नेचेरेल नेसार नेसारजों मिथिंगाजों ग्रोबना थानो मोजां मोनो खाय माने गासिबो माने जोंनि लाइफ स्टाइलफ्रा माने एसे आलादा रोखोमनि जायो आरोखि ओ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जों जेनेबा जों जों जायो जेनेबा जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंसे आं जेनेबा जों जायो अर्गानिक मैगं टाउन स हराव जायो ओ जेनेबा हासार होनाय इउरिया होनाय बेफोरबादि आरोखि जोंनि लाइफ स्टाइला लोगोसे मानि गामि ओनसोलाव मानि बांसिन माने ट्रेडिसनेल जों सोलियो जेनेबा दख'नाफोरजोंनो जेनेबा बर'नि गाननाय जोमनायफोरजोंनो नाथाय टाउन सहर बिदियाव खम जानाय खम आरोखि बेफोरबायाददिया बेफोरबायदि माने एसे फाराग दं आरोखि जोंनि माने लाइफ स्टाइल आरोखि जिउ संनाया बे औ बे जोंना मानि बांसिन गामिना बांसिन आबादनि सायाव सो सोनारो बिसिना बांसिन माने बिजनेस साख्रिनि सायाव सोनारो बेफोरबादि ओरै गोबां फाराग दं आरोखि दा गामि ओनसोलावबो दङ दंनाया खायसे साख्रि मावग्रा खायसे ओ बिदिनो बिजनेस मावग्रा नाथाय माने बांसिना नङा आरोखि एसे ओ नैजि नैजिबा जौखोन्दोल' मानि जोंनि बर'फ्रा गामि ओनसोलाव बिजनेस मावनानै जायो बा माबा मोनसे साख्रि मावनानै जायो आरोखि ओ दा नोंथांमोननि ओ नोंथांनि औ ओनसोलाव नों जोंनि बर'फ्रा माबायदि लाइफ स्टाइलै जिउ खुङो?
खोनायाखै मोजांङै
औ दा दा नोंथांनि ओनसोलावहाय जोंनि बर'फ्रा माबायदि जिउ खुङो दैलि लाइफ स्टाइला माबायदि?
ओरैनोथ' जोंनियावबो बांसिनानो आबाद मावनायखौ नुयो आरोना। आबाद मावनानै आबाद मावनाय जों लोगोसे न'आवहाय आरो माखासे ओ जिब जुनार जेरै नों दाउ-अमा फिसियोना ओ दाउ अमा मोसौ बोरमा बेफोरखौ फियो आरोना ओ बेजों लोगोसे आबाद मावो। ओमफ्राय माखासे ओ फोरोंगिरि मावनायबो नुनो मोनो ओमफ्राय। जे ओ ओरै दिफेन्सआवबो मावो ना बिदि बेफोराव मावनाय नुयो आरो आरोना। आरो बांसिनहा बांसिनानो आबाद मावनानै। जिउ खुङो आरो बेबायदि
औ
ओमफ्राय नोंसिनि बिथांमोननिथिं ओरैनो आबाद मावनायानो बांसिन ना नोंसिनिथिंबो
ओ गामि ओनसोलावथ' आबादानो बांसिन होनजायो। ओ बेजों लोगोसेबो खायसे खायसे माने बिजनेस मावनाबो सो सोलोंबाय लोगोसे साख्रि साख्रि बा बिजनेस मावग्राफ्राबो लोगोसे आबादबो मावफायो।
आङो मोजाङै खोनाफैयासै नोंथांनिखौ
औ औ
औ खोनाबाय औ
औ औ बिदिनो आरोखि समजों लोगोसे सोलायबोबाय जोंनि लाइफ हटेलाबो माने जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय दा नों औ
गोनना माने गोदोलांदों आरोना
मानि रायलायनाया ओ गोदोलांदों एसे माने मोज दायो खोननाफैखै आंनाव
हेलौ
औ माने गोदो गोदो खोनादों ओं स्राङै खोनाफैयाखै
औ बिदिनो फिसा खोनादों आरो दे बुंलाय
खोनाफैयासै नोंथां मोजाङै से नोङो दोरोदनानै रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन औ। खोनाबायना?
फैबाय औ मोजां
औ ओ औ औ। बेनो आरोखि समजों लोगोसे जोंनि लाइफ स्टाइला चेन्ज जाबोनो हमदों आरोखि जेनेबा गोदोनि समाव जों मैहुर खालामनानै जायोमोन बि दिनो एन्जर होनो एन्जर होनानै जायोमोन बिदिनो सेस सा होनानै जायो मोन दाउसिन दाउला गावनानै जायोमोन दा बेफोरखौ जों गारबोजोबनानै दा माने मोनसे मोजां मोनसे थासारियाव फैबाय आरोखि जोंनि लाइफ स्टाइलाबो औ दा नोंथाङा आरोखि नोंथां जोंनि गोदोनि लाइफ स स्टाइल आरो दानि लाइफ स्टाइल माबादि फारागथिखौ नुनो मोनदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव?
दानि आरो गोदोनि
औ।
औ गोदोथ' ओरैनो सिगां समाव आरोना जोंनि साननाय जे मानसिफोरनि साननाया एस सेबाबो माने ओ सा साज्रांमोन नालाय
औ।
थौयै सानामोन आरो माबा मोन से खामानि मावनो नागिरबा ओमफ्राय फ्राय आथिखाल जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरबाथाय सानग्रोयो आरोना, साननायनि गेजेरजोंहाय खामानिखौ मावो दा ओरैनो गोदोहाय होनो ब्ला गोदोनि जे लाइफ स्टाइल होनो बा ओ जोंहा एसेबां माने गोब्राबाव थांनो बेबायदि सानामोन आरो गोदोनि मान सिफोरा ओमफ्राय खालि मेनानो जोंना आबाद मावनानै जानो जायोमोन। गोदोथ साख्रि बाख्रिबाबो बांस नानो जों साख्रि बाख्रिनि सायावहाय नो जोर होयामोन ओ नाथाय जोङो आथि खाल गामि एरिया बाबो आर रोना जोङो आबाद मावनायखौ माखासे मानसिफोरा आरोना माखासे मानसिफोरा आबाद मावनायखौ गोनांथि सानो सोरबाया गोनां थि सानो। ओ जों खालि माखासे ओरैनो गोरलैयै मोननाय जे जोंनि लाइफआव जोंनि जिउआव माबायदि गोरलैयै सरासनस्रायै जोङो थाबनो बै खामानिखौ मोनफ खुंगोन बेबायदि खामानिखौल जोंनि मानसिफ्रा बा सुबुं फोराहाय नागिरसिनबाय आरो ना बेबायदि माने दसे समनि गेजेरावनो जानायखौ लुबैयो आरोना दानियाहाय गोरलैयै जे गोरलैयै जों माबोरैहाय रां आरजिनो हायो बेबायदिखौल नायनोसै आरो ना जों मारै? जिरायनानै ओरैनो जिराय जिराय थानानै जों मारै रांफोर आरजिनो हायो बेखौल बांसिन नायनोसै जोंनि गेजेराव दा खस्थखौ बारा हाला आरो ना मानसि फ्रा सुबुंफ्रा माबा मोनसे खस्थ खामानिबाथाय जोंनाव बानाय फैयो आरो नाथाय गोदोनिया जे खामानि माबा मोनसे गिदिरबाबो ओ बेयो गो ब्राब खामानिबाबो मावनो नाजायोमोन ओ सानामोन आरो ना बेसो फोर बेबायदि खामानि मावनानै ओ जे माबा मोनसे जेंना मोन बिदि साननाय गैयामोन आरो। खामानि नालाय खामानि मावसोमनाय दांसोमनाय ओमफ्राय जासोमनाय बिदिमोन आरो ना आथिखाल मानि स समजोंबो खारफानांगौ जाबाय नालाय मानसिफ फ्रा सुबुंफ्रा बेखायनो माने दानिया एस एसेबाबो जों सुङै जानायखौ थाब थाब नायगिरो नालाय बेखायनो दा बैफोर माखासे गोदोनि जे खामानि बेफोरखौहाय एसे एंगारलांनो हमनायखौ नुदों आरो ना बाट गासिनिखोबो नंजोबा आरो बेबायदि। उम
ओ बिनि अनगायैबो जेरै जोंनि फरायनायनि गोदोनि समाव बानि फरायामोन आरोखि लेखाफोरखौनो।
औ औ माने जा बाखायोमोन आरोना जों आबै आबौनिफ्राय मोनथियोना फरायनाय होनबाथाय बायोमोन आरो ओमफाय दानाथ' जोङो दाबो नुयो बानायखौ अब्लाबो माने बाय द' फरायनांगौ। ओरैनो ओमफ्रा ओमफ्राय माखासे बिमा बिफाफोराहाय खायसेना जेनै जिम मोजाङै जोथोन लाया ना गथ'फोरखौ। बेबायदियावहायनो दानि गथ'फ्राबो एसे फरायनायावहाय बे गाहाय जालांनो हमबाय आरो ना डाउन जालांनो हमबाय बिदि।
माबायदि हो लोगोसे बेफोरबायदिनो आरोखि माने बे माने आबाद समजों लोगोसे सोलायबोनानै माने सिगांनि समाव जोंनि बर'फ्रा बांसिन बर' मिडियाम फरायोमोन। दा बेफोरखौ गारनानै औ इंलिस मिडियामाव सोबोनाय जों बेफोरखौबो माने सोलायबोनायखौ जों माने चेन्ज जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि। जोंनि ओनसोलाव औ।
सोलायबोबाय गोबां सोलायबोबाय फरायनायनि बेलायावबो आथिखालथ' ओ जों गथ'फोरखौनो दंबाबो गैयाबाबो आरो ना एसे जा खामायनो हायो बिमा बिफा बा गारजेनफ्रा ओ खालि माने बय प्राइभेट स्कुल बा मिस'ना हाय बांसिन हगारनाय नुनो मोनसै आरोना ओमफ्राय गभारमेन्ट स्कुलाव थ' खमानो जालांखाबाय नालाय बेयाव जों बांसिन ओ गथ'फोर खौहाय आरो ना स्कुलाव बारा इम्परटेन्ट गोनांथि होनायखौ नुला ओमफ्राय बे बे प्राइभेट स्कुल बेयावहाय बांसिनैहाय माने गथ'फोरखौ हाबहोनो नागिरो आरो ना स्कुलावहाय थिनहरनायखौ नुनो मोनो बांसिनै दंबाबो गैयाबाबो आरो ना। उम बिदि।
बेफोरनो आरोखि माने जोंनि बर'फोरनि लाइफ स्टाइला माने मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे माने समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे जोङो ओ जों बेफोरखौ माने लासै लासै सोलायबोनायखौ नुनो मोनबोगासिनो
औ औ माने सुबुंनाथ' बेनो नालाय सोरनिबा माबा मोनसे नुब सोलोंनाय फलव खालामनाय नालाय उन सोलोंनाय नालाय बेखायनो सोरबा सासेया मावनाय नुबाथाय बेखौनो मावो आरो बेबायदि माने सोलायलांबाय आरो गोबां बिदियैनो सोलायलांबाय।
जाबायना?
औ औ खोनादों औ। होनबा जोंना समाबो जाबायना?
औ औ समाबो जाबाय औ औ।
फोजोबनोसै ना औ औ दे।